औ औ औ जेखिजाया जोंनि आयदाया आ मामोन ओ जेनेबा आरजिनायनि सायाव ना
ओ आरजिनाय आरजिनायनि सायावमोन ओ आं जेरैबायदि सिगांङाव बुंखादोंमोन जे आरजिनाया जोंनि बे जिउ दावबायानायाव जोबोद गोनांथि गासै मुवायावबो रां नांगौ जायो दाना आरजिनांगौआनो जाबाय जोंनि जानाय लोंनायनि थाख खायबो रां नांगौ जायो बेनि थाखाय आरजिनांगौ जायो गाननाय जोमनाय नख न'खर बेंनाय गथ' गथाइ फरायहनाय गासैयावबो दाना रां गैयाब्लानो जाया ओंखायनो आरजिनांगौआ गोनांथि दायो जोङो अबेबा हस्पितालफोराव बेमार जानानै थांब्लाबो बेयावबो रां नांगौ जागोन दखानाव मुवा मोनसे बायनो थांबाबो रां नांगौ जागोन ओंखायनो राङा जोबोद गोनांथि बेनिखायनो आर जिनांगौआबो जोंनि ओ जिबननि थाखाय जिउनि थाखाय जोबोद गोनांथि जाना दङ। दा नोंथाङा मा सानो? बे आर्जिनाय बै
नंगौ उम नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों बेफोर गासैबो थार बाथ्रा। ओहोम जेनेबा आर्जि गाज्रि गेसावखौ जोबोद गोनांथि जेथ'बा नों बुंनाय बायदियैनो जेनेबा जों माबा मोनसे मुवाखौ जोङो दखान बाजाराव थांब्ला बा लानो लुबैब्ला लानो लुबैनायल' जों जोंहा जाया ओ लोगोसे जोंहा आरजिनायनि मोनसे रां थानांगोन सिन्था थानांगोन नङा होमबा। दा जों बेफोर खौ लानानै जोङो बाजार हाथाय बाजाराव थांब्लासो जों जोंनि लुबैनाय माबा मोनसे मुवा बेसादखौ जों मोनबोगोन। दा बिब्दिनो उम जिथ'बा जोंनि समाजाव जिनै जों नुबोगासिनो दङ जायहा आरजिनाय गैया जाय सुबुङा आ आरजियालासिनो बेखारै थायो गाव बेखारै गिदिंला बायोबा बेखारि थायो बेफोरबायदि सुबुंखौ समाजाव माने गाज्रि नोजोरजों नायो। आरो जायफोर सुबुङा मोजां आरजि मोजां मोनसे ओ मोनसे जब लानानै आरजिनो हायो दा बिथांमोनखौ खस्थ' मस्थ'जों आरजिनाय सुबुंफोरखौ बा डेभेलप जानायखौ बिथांमोनखौ मोजां मेगनजों नायो आरो समाजा। दा मानो होनब्ला बेखायनो जों औ। बेखायनो जोङो दा डाइरेक्टलि बुंनो हायो एसे आरजिनाया जिउआव ओरैबायदि गोनांथि माने ओरैबायदि गोनां माने जोनोमनिफ्राय लानानै जोङो ओ मावनो हानायनिफ्राय लानानै जोङोम थैजासिम जाय समाव लासै जोङो बोरायो बुरियो बे समसिम जोंहालागै जोंहा आरजिनाय थानांगोन नङा होमब्ला लासै लासैब्लाबो बेफोरबायदिनो बुंजायो आरो दा नोंथाङाबो बेनि सायाव माबाफोर सोमोन्दै फोरमायजागोन?
नोंथां बुंनाय खोथायाथ' सैथो नंगौ आर जिनांगौ जाखायो। ओ देरनायनिफ्रायनो जेब्लासिम जेब्लानिफ्रायनो मावनो हानाय जायो बेनिफ्रायनो आरजिनांगौआ जाहैयो जेब्लानाखि आरो हाबा जागोन न'खर जागोन गथ' ग थाय जागोन होमबाथ' आरजिनांगौया आरो बारा जाबावो। ओ गावनि बिसिनि बिस सिनि थाखाय होनांगौ थायो गथ' ग थायनि थायो न'खर बेंनांगौ थायो न'खराव मा नांगौ मा नाङा बेखौ सु फुंनो गोनां थायो। गासैयावबो रां नङाब्ला जाया ओंखायनो आरजिनांगौ गोनां थि दा गथ' गथाया देरब्लाबो बिसोरखौ स्कुलाव फरायसा-फरायसालियाव हरनो थाखायबो बिसोरनि थाखाय ओ फरायसालिनि फिसफोरखौ होनो थाखायबो रां नांगौ जागोन बेनि थाखायबो आरजिनांगौ जागोन ओंखायनो आं स सानो आरोना जे आरजिनाया जोबोद गोनांथि जि सां हायो गावनि जिबनावहाय आरजिनांगौ मानोना जाय जाय आरजिनो रोङा जाय खामायनो रोङा बिसोर बिसोरनि जिउआहाय जोबोद ओ लोरबां जानानै थायो ओ नांगौफोरखौ सुफुंनो हाया गावनि नांगौ गावनि नखरनि नांगौफोरखौ सुफुं हाया आरजियोब्लासो ओ सासे मानसिया गावनि नखरनि नांगौ गावनि नांगौफोरखौहाय मोजाङै सुफुंनो हागोन बेनिखायनो जेसां देहा मोजां थासान्दियावनो जेसां हायो आरजिनाया मोजां होनना आं सानो आरो
औ नोंथाङा जाबायदि बाथ्रा बुंलांबाय जोबोद रोखा रोखा बेयो जोबोद सैथो मानो होनब्ला जोबोद बेसेन गोसा बाथ्रा होननानै आं गनायो मानो होनब्ला नोंगौ आं बे मोनसे बाथ्राखौ जोबोद मानियो आं जोंनिफ्रायब्लाबो माने देहा जेसेबां हालासे थांनानै थागोन बा मोजां थागोन बा बेराम आजारजों जों भुगिनो गोनां जाया बे समसिमहालागै मानसिया खस्थ' नाजानांगौ मावनांगौ बा दुखु दाहाखौ सहायनानैब्लाबो जोङो आरजिनायखौ नि लामाखौ लाखिथारनांगौ मानो होनब्ला आरजिनायजोंजोंसो जोंनि आरजिनायजोंसो नखरा सोलिलाङो बा आरजिनायजोंसो जोंनि मोनसे‌ ओ हेफाजाबखौबो जोङो आरजिनायजोंसो सोरखौबा हेफाजाब होनो हायो नङा होमब्ला? बिब्दिनो जोङो आरजि जिनानै गावनाव थायोब्ला बा गावनि आरजिनायखौ जों गुबुननोबो मदद खालामनो हायो बेखौ बेफोरबायदिनो दा बुंनो थाङोब्ला जोङो जानाय लोंनाय आदार बैफोरखौ जोङो मोनजानोब्ला बा जानोब्ला जोंहा आरजिनाय थानांगोन आरजिनायनि मोनसे सिमनाय राहा थानांगोन दा बेफोरबायदिनो जोंहा आरजिनाय थायोब्ला जोंहा बोथोरफोराव आं खाल जायोब्ला माब्लाबाबो जोङो गाबनो गोनांथि गैया जायो आरो जों गाबनायनि जेबो खोथा फैया बा दुखु दाहानि जेबो बांसिन खोथा फैया आरो जेरैबायदि जोङो मेसें ओ दैज्लां बोथोराव माइ गायो आरो माइ गायनानै जेरैबायदि जों ओ मेसें बोथ थोराव मोनहैयो बेफोरबायदिनो जोङो दिनै जुदि ओ आरजियोब्ला जों उनावाय जोङो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो रांनि बिथिङाव बा जिउ सामलायनाय बिथिङाव बेफोरबायदि
औ नोंगौ
ओ आरो जोङो जिउआव थांना थानायसिम जिदुबा जोङो जानाय लोंनायनिल' नङा ओ गोबां जोंहा ओ मुवा बेसादजों जोङो गेलेनो लुबैयो आरो मुवा बेसादजों जोङो रंजानाय लायो मुवा बेसादनि गोनांथि जायो जेरैबायदि जोंहा आलादा होनना बुङोब्ला मबाइल फनबो जों नांगौ जायो आलादा आरो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेजों लोगोसे मबाइलजों लोगोसे हेडफन ब्लुथुथ बायदिसिनाबो नांगौ जायो फिसा फिसा बुंनो थाङोब्ला आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बिबदिनो गावखौ साखोन सिखोन खालामनो थाखाय गाननाय जोमनाय बायदिसिना आरो बेफोरबायदिनो खानाय सिननाय बा बिबदिनो थाव फुननाय बेफोरबायदि गोबां जोंहा गोनांथि थायो फिसा फिसा नोंथाङा बेफोरनि सायाव आरो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा नोंथां
आरजिनाय बुङोब्लाथ' दानि जुगाव आरजिनायाबो जोबोर गोब्राब होननानै बुंजायो आरजिनोब्ला खस्थ'बो खामनो गोनां ज जायो खस खस्थ' खालामाब्ला जेबो आरजिनो हाया नों-नोंथाङा जेसांनो खस्थ' खालामगोन बेसांनो नों नोंथाङा बुरजा आरजिनो हागोन इयुननि थाखायबो नोंथाङा आरजि ना दोननो हागोन बेबायदि ओ जुदि हा जुदि गोसो होनानै नोंथाङा जुदि मावब्लासो होमब्लासो आरजिनो हागोन जुदि ओ बादुला जायो ब्ला बादुला जाब्ला बेबायदि खालामबा जिनो हानाय नङा नों नोङो जुदि नोंथाङा जु दि मोजाङै आरजिनोब्लाथाय मोजां थाखा मोजां रां आरजिनोबा नोंथाङा एक्टिभबो जानांगोन बादुला जानाङा होमबासो नोंथाङा मोजाङै आरजिनो हागोन आं सानो आरोना बिदिनानै
औ औ नंगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ बुंदों जोबोद बेसेन गोसा ओ मानसिया जेसेबबां आरजिनो थाखाय जेनेबा आरजिनो थाखाय जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो उफाय गैया दुखु दाहाजों सहायनांगौ जायो सोरबा गैयैफोरा माब्लाबा बा सेनि बान्दा जानांगौ जायो सोरनिबा आथिं सिङाव थानानै खामानि मावनांगौ जायो जाथिनो बेखौनो मावनो गोनां जायो आरो ओ जेनेबा सोरनिबा रायजानाय थेवबो रायनायखौबो सहायनो गोनां जायो सोरनिबा बुंनायखौबो सहायनो गोनां जायो सोरजोंबा ओ कमानबो खालामजानो थाङो दा बेफोरबायदिनो बेफोर सहायनायजोंसो मोनसे आरजिनाय जायो होननानै आं सानो सानो आरो आरजिनाया एसेबां गोरलै नङा मानो होनबा आरजिनायनि खेथ्रआव गोबां दुखु दाहा थायो सुबुं माहारिया गोबां दुखु दाहा बयनिबो जिउआबो समान नङा दालाय बिब्दिनो बयनिबो खाफालाव लिरनाया आलादा आलादा जायो नालाय बेखायनो जोंनि खामायनायनि गेजेरावबो एसे आलादा आलादायै मानसिया खस्थ'खौ मोननो गोनां जायो आरो बेफोरबायदि आरो
औ नंगौ नोंथां बुंनाया
दा जायफोर बिथांमोना ओ बांद्राय मोजां ओ न'खर गैजाया बा न'खराव बिब्दिनो मोजां मोनसे हा हु गैजाया बा न'खराव मोजां मोनसे न' गैया बा गावनि थांनांगौ गोजान लामानि थाखाय गंसे गावआरि गारि गैयैजाया बेफोर गावारि मोनसे ओ जा ओ बिदिनो रायज्लायनो थाखाय सोरखौबा खौरां लानो थाखाय बा मोनसे खामानियाव दिनैनि जुगाव मबाइल लानो हाया बेफोरबायदिनो मोनसे ओ गोबां खस्थ' जायो आरो बिथांमोननि ओ सायाव दा मानो होनब्ला आरजिनायनि सायाव बिथांमोना खायफा गोरों न'खर थायो बिथांमोना आरजिनायनि सायाव मोजां लामा मोना बिसोरो जानला मोनला खामानि ओ गोसो गैयाब्लाबो मावनानै जिउखौ खस्थ' मोननांगौ जायो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंनायाथ' सहायनो नोंथां बुंनायाथ' नंगौ सैथोआनो बाथ्राया आरो थिनोब्ला सहायनो हानाय गोहोआबो थानांगौ जायो ओ सब नाबो सहायनो हानाय गोहोआ माने आलदा आलादा जायो खायफाया गोब्राब खामानि मावनो हाया खायफाया खायफा गो गोबां असुबिदाफोर जायो नाथाय आं सानो सहायनो हानाय गोहो थाब्लासो आरजिनायाबो मोजां जायो होननानै खायफा खायफा खायफा खायफा थायो गु-गुबुन गुबुन माबानि मा होनगोन बिखौ ओ धोनि खायफा धोनि खायफा गोरिब थायो बिसोरनि लामाया बेलेग आरजिनाय लामाया बिसोरनि सहायनो हानाय गोहोआबो बेलेग बेलेग सानो साफ्रोमनावबो सहाय हानाय गोहो थाब्लासो बे आर जिनायाबो मोजां जायो। नानै।
औ नंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों ओ जेनेबा ओ जेनेबा आरजिनाय खौ आंबो बेफोरबायदि आरोबाव सानो मोनसे गोदाननि बाथ्रा जे आर्जिजेेनोब्ला एबा आर्जिनोब्ला जों दुखु खस्थ'आव सहाय थारनांगौ आरो जुदि दुखु गैयाब्ला बेयो आरजिनायावबो खस्थ'आ माने हाया होननानै आं सानो आरो माने खस्थ' मोनो। जोबा गाव जेननो गोनां जायो आरो आरजिनायखौ जेथुबा आरजिनायाव मोनसे नाजानाय थानांगोन होमब्लासो जोंहा आरजिनो हागोन। नङा होनबा? दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा आरो?
थानांगोन आरजिनायाव जेरावबो खस्थ' आरो नाजानाय गैयाब्लाथ' जेबो खालामनो हाखाया आरजिनो थाखाय बो सासे मानसियाहाय नाजनांगोन खस्थ' खालामनांगोन होनबासो आरजिनो हागोन होनबासो गावनि नांगौफोरखौबो सुफुंनो हागोन आं साननाय बायदिबा आरो बिदि ओ सासे मानसिया खस्थ' खालामनो हाबासो ओ पेसियेनाव थानो हाबासो आर्जिनो हागोन।
औ नंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुं दों आंबो आरो जिउआव नाजानाय थानांगौ आरो जिथुबा जों मेंनाय, बानाय आरो गिनाय आरो गिनायजों फावसानाय बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो गावखौ सांग्रां ला खौ जोङो गारनानै जोङो मोजाङै मेङा बायालासे जोङो मोनसे ओ जुजिनाय थानांगोन आरो बास बेजोंनो माने आरजिनाय मोननो हायो। आर्जिनाय दा जेखिजाया आं थांजों रायलायनाया जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो मोजां मोनदों आरो आं औ आरो आं उनावहाय उननि आयदायावहाय नोंथांनि सोंथिखौ आं खोनासंफिननो थाखाय बा नोंथांनि सोंथिखौ मोननो थाखाय आं नेनानै थाबाय दा गोजोन्थों नोंथां औ।